हेल।
औ खोनादों ना? औ। ओ दे होमबा जोंहा दिनै ओ बर'फोरनि आबाद मावनाय खान्थिनि सायाव एसे सावरायनि।
औ रायज्लायजागोन बिदिब्ला नोंथाङा बिनि सोमोन्दै एसे बुंग्रोदो।
औ। औ जागोन दे। औ खोनादों।
ओं दे।
औ खोनादों।
औ।
आंनिखौ खोनादों दा? औ ओ बर' फोरनि आबाद मावनाय। ओं। ओ बर'फोरनि आबाद मावनाय होनोब्लाथ' बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोग्रा मोनसे हारि ओ बिसोरो आबाद दनि सायावनो सोनारनानै जिउखौ खुंबोगासिनो दङ। ओमफ्रायो बर' फोरा बेबाय दिनो थांनानै थानो था खाय आरो गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय बायदि रोखोमनि आबाद मावनानै बेफोरखौ माने जाबोनानैनो थांनानै थाबोदों। ओमफ्रायो बेबायदिनो बर'फोरनि आबाद मावनायनि गेजेराव मोननो हायो बिसोरो ओ ओंखाम महरै जानो थाखाय माइ आबादखौ मावनाय जायो। ओमफ्रायो बेबाय दिनो माइनि गेजेराव मोननो हायो आसु माइ, माइसालि माइ, बावा माइ बेफोरखौ बर'फ्रा मावनाय जायो आरो बोथोर लायै बोथोर। ओमफ्रायो बेबायदिनो ओ माखासे गुबुन गुबुन मैगं थाइगंफोरनिबो आबाद मावबोनायखौ बर'फोरनि गेजेराव नुनो मोनो। ओ जायफोरखौ माने ओ ओंखामजों जानो थाखाय माखासे ओंख्रि मह रै संनो गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ न'आवनो आबाद मावनानै ओंखामजों जानो थाखाय माने जगार खालामनानै लायो आरो।
औ
बेबायदिनो ओ नोंथांमोननिखैजाय माने माबायदि खान्थियै आबाद मावनाय जायो बेनि बारै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ नोंगौ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद गाहाइ हारि महरैहाय आबाद मावनानैनो जिउ खुंबोदों ओ दा बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावहाय नों बुंनाय बायदिनो आसु माइ माइसालि माइ बावा माइ बेफोरखौनो मावनायखौ नुनो मोननाय जायो। ओ नाथाय आथिखालाव ओरैबायदि नुनो मोननाय जादों जे ओ आसु माइखौहाय बांद्राय मावनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायाखै आरो माइसालि माइखौहाय बांसिनै मावनायखौ नुनो मोननाय जादों दा बे माइसालि माइखौहाय दैलां बो बोथोराव गायनाय जायो
औ
बुंनो थाङोब्ला बेखौहाय अखानि दै आरो बबेबा बबेबा ओनसोलावहाय बान्दो थेनानै दंगनि दैजों माइ गायनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ
औ
बे माइसालि माइखौ गायनो थाखाय गिबियावनो हाखौ खोथियाथिलि एवग्रोनानै खारायनानै लाग्रोनाय जायो। दा बेनि उनाव खारायखांनायनि उनाव जेब्ला बे हाया मोनगोन बेवहायो माइखौ ओ गिबियाव जखानि लानानै बेखौ बस्था एबा मनायाव मोजाङै खाथुमनानै बेखौ दैयाव सोमनानै दोननाय जायो। बेनिफ्राय सानसे बास साननै बा सानथामनि उनावहाय बेखौ बोखोनाय जायो बोरियाव अब्ला बेयो ओ गाजा बेरो आरो बेखौ
औ
ओ दैनिफ्राय बोखांनायनि उनाव बे बस्थायावनो बा प्लास्टिकआव दसे स सम उम लखबनानै बेखौ एसे दैया जाहाथे एसे गोरान जाथों बेनि थाखाय बेयाव एसे लामस्रोनाय बायदि खालामनानै जिफोरजों खोबनानै दोननाय जायो आरो बिनि अखानायै बेखौ बै खोथिया थिलियाव फोहैनाय जायो ओ बेनिफ्राय से दाननि उनाव नैबे खोथियाया जेब्ला जौगोन बियो गायनो गायजानाय जाहैयो आरो बेनिफ्राय बेखौ उम जेसेबांखिनि माइ गायगोन हाखौहाय ओ मोसौजों एबा दानि जुगाव ट्रेक्टरजों हालेवनानै गायनायखौ नुनो मोननाय जायो बिदिब्ला नोंथांमोननिथिंजाय माइ गायनाय आदबा ओ थारमाने हाजिरा महरै ना सावरि महरै गायो बेखौ एसे फोरमायगोन नामा
औ जागोन दे औ जोंनि निथिंथ माइ गायनाय होनोब्ला हाजिरा आरो सावरि मोननैखौबो माने बेबायदि मोन खान्थिजोंबो मावनाय जायो ओमफ्राय आरो आदिबो मावनाय जायो आरो ओ जेनेबा सावरि महरै मावै होनोब्ला गाम माखासे जेनेबा न'आव स्लाब फुग्रा मानसि गैयाबाथाय गामिनि मानसिफोरखौ ओ हाजिरा नङालासिनो सावरि लिंनानै ओ बायदि जौ बेदर होनानै बिसोरखौ बे आबादखौ मावहोनाय जायो ओ गायहोनाय फुहोनाय जायो आरो ओ ओमफ्राय बेनिफ्राय जेब्ला सावरिफोर मोना ओमफाय बेनि बेबायदि सु समावहाय बिसोरखौ माने गामिनि आइजोफोरखौ ओ बेबायदिनो आबाद मावनो थाखाय हाजिरा फैसा होनानै हाजिरा लानानै बे आबादखौ खौ मावनाय जायो आरो। ओमफाय बेबायदिनो जाय जायहा माने न' नख'राव माने आबादखौ मावनो बायो बैफोरबायदि नखरहा माने आबादखौ गावस्रा न'खराव मावालासिनो माने गुबुननो आदि होनानै मावहोनायखौ नुनो मोनो आरो आदि मावनाय खान्थियाव ओ जोंनि गामिख ओरैजाय जिहेथु मोनसे मोनसे न'खरनिनो हाखौ जेनेबा गुबुना आदिर होनाय जाहाथे ओमफाय बेयावो हाया जे समान समान जाहैबाय माने आबादखौ जे समान समान मोनगोन बेनि थाखाय माने ओ फारनैथिंबो नखरनिफ्राय समान रां रुफा गारनांगौ बेबायदि खान्थिजों आबादखौ मावनाय जायो आरो
उम।
ओमफ्फायो बेबायदिनो ओ आबाद मावनाय खान्थि बायदियै जोंनिखै आथिखालाव नांगोल जुंगाल आरो मोसौखौ बाहायनानै माने बांद्राय आबाद मावनायखौ नुनो मोननो थांला ओमफ्रायो बेबाय बिदिनो मोसौजों हालेवोब्ला माने मोसौआबो खस्थ मोनो आरो मानसियाबो बांद्राय खस्थ मोनो होननानै माने आथिखालाव बांसिन ओ ट्रेक्टरजों बा बेबायदिनो हेन्द ट्रेक्टरफोर लानानै ओ माने हा हालेवनानै माने आबादफोरखौ बेखौ मावनाय जासै आरो।
औ ओ।
नांगोलफोरनि बाहायनाया माने सोरहाबा सोरहाबा न'खराव माने जानो गैयिफोराल माने मोसौ फिनाय ओमफायो बेबायदिनो न'खरफा न'खर न'खरनैल मोसौ फिनानै बेबायदिनो ओ दैलां बोथोराव माइ गायनाय एबा हालेवनायफोरखौ नुनो मोनसै आरो मोसौजों
औ।
ओमफ्राय बांसिनानो टेक्टरनि बाहायनायखौ नुनो मोनसै।
औ जोंनिथिंबो बेबायदिनो हाजो जिरा बांसिनै लानाय जायो जाय ओ बेनिफ्राय आरो बदल गायलायनायबो जायो मानो होनोब्ला आथिखालाव हाजिरा मोननायाबो जोबोद गोब्राब जानानै फैबाय दा बेबायदियाव ओ बयहाबो मावनो एबा माइ खौ गायनो गोनां जाख खायो अब्ला हाजिरा मोन खयैयाव
औ
जा बै मानसिखौहाय मोनफिनथारखागोन नालाय बेनिखायनो बदल बैनाय बो जायो आरो। ओ बेबायदिनो जोंनिथिंबो ओ हाजिरा ओ थिखा आदि गायनायखौ नुनो मोननाय जायो।
औ ओ बेनि अनगा गायैबो माने माइ आबादनि अन आगायैबो नोंथां मोन्निथिं मा मा मैगंफोरखौ आबाद मावनाय जायो एसे फोरमायनानै होदो।
ओं बेनि अनगायैबो जोंनिथिंजाय ओ जेरैहाय बिसर, सबाय फाथो बेफोरबायदि आबादखौबो मावनाय जायो जायखौनिखि मेसें बोथोराव मावनाय जायो। आरो खुसेेर जुखाम आरो रबर दंफां बेनि आबाद मावनायखौबो नुनो मोननाय जायो। जायनोखि जोंनि ओ गोनांथिखौ न'खरनि गोनांथिखौ सुंनायाव गोबां मदद होयो।
औ बेफोरनि गेजेरजों माने नख खरनि औ बेफोरनि गेजेरजों न'खरनि नांगौखौल' सुफुंनायनि अनगायैबो माने न'खरनि रांखान्थ थि हालोद खौबो एसे सुस्रांनानै लानाय आरो नांगौ बेसादफोरखौ बेफोरखौ माने गुबुननो हैनानै आरो ओ बेलेगनिफ्राय नांगौ जानाय बुस्थुखौ लाबोनाय बेफोरबायदि सोलाय सोल खान्थिफोरखौबो नुनो मोननाय जा-जायो आरो बेफोर आबादफोरनि गेजेरजों। ओमफाय बिदिनो बायदि बायदि जोंनि जायगायावथ बायदि बायदि फिथाइ सामथाइफोरनि ओ आबादबो मावनाय जायो जेरैहाय द्रागन फिथाइफोर ओमफ्रायो बेबायदिनो ओ बैग्रि बेलाथि बेफोरबायदिनि बागान खालामनानै माने बिजनेसनि थाखाय गो-गो-गोजान गोजान जायगायाव बिसोरो साप्लाइ खा खालामनानै माने गोबां रां खामायनायखौ नुनो मोनसै आरो आथिखालाव।
औ। बेनिफ्राय आरो आथिखालाव ओ देमसि आबादखौबो जोंनि ओनसोलाव गायनायखौ नुनो मोननाय जादों जाय जोंनि कि जोङो ओ पापर बेखौ बानायनाय जायो।
औ
बेखौ ओ मावनानै जोङो दखानफोराव साप्लााय खालामनाय जायो। जायखौ नेखि ओ मनसेयाव जिबानिफ्राय जिबाजौनि फ्राय नैरोजासिमावहाय मोननो हानाय जायो आरो। बेसेना
उम। ओ अब्ला जोंनि सावरायनायखौ, एसेयावनो दोनथसै होमबा नोंथां।
ओं जागोन नोंथां दे।